हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुंलाय?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांनाव नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन?
औ सोंजा सों जागोन दे नोंथां।
ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों माबायदि जाग्रा ओ माबायदि जाग्रा आदार जानांगौ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो सुबुं माहारिया सानफ्रोमबो जिउआव गिबियावनो जोङो देहायारि बिथिङाव नोजोर होनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो जानाय आदारखौ मोजां जानांगौ। जेसेबांखिनि मोजां आ दार जायो जोङो जिउआव देहाखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बेखायनो जों गिबियावनो दै लोंनायनिफ्राय हमनानै दैखौ जोङो हानायमानि मोजां दै लोंनांगौ गोग्गो दै लोंनांगौ। ओ जायखौ जोङो ओ गोबाङानो फुदुंनानैबो लोङो बा गोबाङानो मोननै मोनथाम बेफोरबायदि फिल्टार सरनानै जोङो दैखौ लोङो। ओ बेनि गेजेरजों जोंनि सावस्रिया मोजां थायो होननानै जोङो ओ सानना लानो हायो बा साननो हायो बेनि अनगा जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ जायो बेनि गेजेराव जोङो ओ नांगौ रोखोमनि देहायाव जिखिनि भिटामिन नांगौ जेखिनि जोंनो ओ आदार नांगौ भिटामिन नांगौ बेफोरनि थाखाय जोङो मोजां मोजां फिथाइफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ सायख'नानै जानो नांगौ। जेरैबायदि आफेल फिथाइ, थालिर फिथाइ, दालिम फिथाइ, आंगुर फिथाइ बेफोरबायदिखौ जानांगौ जोङो। बेनि उनाव जोङो ओंखामनि बेलायाव ओंखामखौथ' जों सुबुं माहारिया जाखायो। गोबाङानो मोजाङै माइरंफोरखौ औ माइरंफोरखौ मोजाङै सुनानै जोङो साफा खालामना लाग्रोनांगौ मोजां जोङो संग्रा ओ फोर मोजाङै लानांगौ मोजाङै सुनानै लानांगौ मोजां दैजों साफा खालामनानै लानांगौ। बेनि उनाव जों बेवहाय ओंखामखौ संनानै जों ओंखामखौ मोजां रोखोमै जानांगौ बेजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि मैगं जायो बेनि गेजेराव गोबां मोजां मो जां मैगंफोर दं जेरैबादि गोथां मैगं लाइ लाफा ओ मुला बेफोर बादिखौ जोंयो हासार ओ जेथु रासायनारि हासार बेफोर बादि हासारखौ होयालासे जोंङो जोंनि ओ जायगायावनो मोननाय गोबोर हासार बेफोरबायदि हासारजों जानाय मैगंखौ जों जानांगौ जेन जोंनि देहाया जोंनि सावस्रिया मोजाङै थायो। नोंथाङा गुबुन माबाफोर सोंबावगोन ना मा?
ओ नोंथां बे जों जोंनि देहानि थाखाय फिथाइ सामथाइनि अनगायै जों गुबुन माबाफोर जायो जाबावनांगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां जोङो फिथाइ सामथाइनि अनगाजों गोबां मोजां मोजां आदार जों मोनो ओ जेरैबायदि जों मैगंनि बेलायाव जोङो गोथां मैगं जानो हायोबा जोंनि देहाया अराय थाजिमै थायो।
नंगौ नोंथां।
हाग्रायावबो जों बायदिसिना गोबां गोथां मैगं नागिरनानै मोनो जेरै जारि बिलाइ होनना बुङो। बिदिनो दरं फुल होननानै बुङो बिदिनो दिंखिया बिलाइ होनना बुङो बेफोरबायदि गोथां मैगं थाइगंखौ जों जानो हायोब्ला जोंनि देहाया ओ गोग्गोमै मोजां नोगोद मोजां जानानै थायो आरो
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
ओ जोङो जेब्ला मानसिफोरा बुंसोलायो नङा होमबा। जोङो बायनाय ओ मैगंफोरनि अनगायै न'आवनो गायनाय मैगंफोरखौ जायो ब्ला जोंनि देहाया बांसिन मोजांसिन थायो एबा बेराम आजारनिफ्राय बारग'यो होननानै बुङो ओ मानि थाखाय बेफोरबायदि बुङो नों नोंथाङा मिथिगौ ना?
नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों ओ जोङो बायनाय मैगं थायगंखौ जेसेबां हायो खम जानांगौ बा जों जायाबा मोजां बिदि बुंनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बाजाराव ओंखारनाय जिथु मैगं थाइगं बे फोराव माबायदि हासार होयो जों बेखौ नुनो थाङा ओ जों आथिखालाव रासायनारि गोबां ओ बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय हासार जों नुनो मोनदों। इउरिया पटासियाम बायदि बेफोरबायदि हासारनि फ्राय ओंखारनाय मैगं थाइगं जायोब्ला जोंनि जिथु सावस्रि बे सावस्रि सिङाव हाबहैनानै जोंखौ देहायारि गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो न'नि मैगंखौ जानांगौ जोङो मानो होनना बुङोब्ला जोङो न'आव जों गायनाय मैगंखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो नुखायो जे जोङो मिथिंगायारि हासार जेरै गोबोर मोसौनिफ्राय ओंखारनाय खि गोबोर बेनिफ्रायनो जोङो हासार बानायनो हायो। जेरैबायदि दंफां लाइफांनि सेवनाय बिलाइ बेफोरबायदिजोंबो जों हासार बानायनो हायो बेफोरबायदि मिथिंगायारि हासार सारा जोंनि देहायाव जोंनि सावस्रियाव जेबो गोहोम खोखैया बा जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखियो बेराम आजारनिफ्राय बारग'हैयो जों बेखायनो न'नि बेफोरबायदि गायनाय मैगं थाइगंखौ जायोब्ला मोजां जायो होननानै जोङो साननो हायो आरो बेखायनो बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां। खोनादों नोंथां ओ आरोबाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों। ओ माने जोंनि ओनसोलाव बे दैयाव मोननाय सामु। बेखौथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ ओ बे सामुखौ सामुखौ लायनो जों जायोब्ला जोंनि मेगननि ओ जा पावार बेयो मोजाङैनो थायो बा गोख्रों थायो होननानै ओ फोथायनाय दङ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेखौ फोथायो नामा
औ जोंनि ओनसोलावबो फोथायो ओमफ्राय जोंनि गासै बर' माहारियानो ओ फोथायो होननानै बुंनांगोन बा गुबुन हारियाबो फोथायो जानांगौ दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों गोबां खोनायो जानो हागौ गोबां गोदो-गोदाय आजै-आजौ आबै-आबौ आबौ मोननि दिनाव सासे सानै गोरों थानाया बेखौ बुंना गालांदों ओ सामु जायोब्ला मेगननि थाखाय मोजां नाथाय नैबे जौगानाय बिगियाननि मुगायाव जोङो मोनथिफैबाय सामु जायोब्ला मेगननि जिथु गोनांथि जानाय भिटामिन एभिटामिन बेखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो सामुखौ जायोब्ला मेगननि थाखाय मोजां होननानै फोथायना लायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो मेगननि जिथु बेराम मेगननि नुनो हायै गोजाननि बा खाथिनि नुनो हायि बेफोरबायदि आंखाल जानाय बेरामा जों सामुनिफ्राय हामो होननानै फोथायनो हायो आरो
नंगौ नोंथां
नोंथाङा माबाफोर औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव बेफोर बेफोरनि अनगायै आरोबाव मा मा जामुंफोर जायो। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना
दा जोंनि ओनसोलाव आं गोबां मानसिफोरखौ ओ नैबे मुगाखौ नायनानै जानाय लोंनायखौ ओ नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों ओ देहायारि बिथिङाव मोजां नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों जों गिबियावनो ओ फुंनि समाव सिखारनाय लोगो लोगो जों दैखौ गावनि गिबि ओ आदार होननानै सानना लानाय जायो आरो लोंग्रा जायखौ जों लोंग्रा होननानै बु ङो ओ बेनि उनावसो जोङो नांगौ रोखोमनि गोथां फिथाइ-सामथाइ जेरैबायदि आप गानो जा थालिर गानो जा बा गजरानो जा बायदिसिना थायसुमानो जा बेफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो ओ दसे समनि उनाव ओ जोङो जोंनि गुबै जामुं जिथु ओंखाम होनना बुङो। बे ओंखामखौ जानाय नुनो मोनो आरो बे ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावो। बेनिफ्राय रेस्ट लायो बेनिफ्राय जों बांसिनानो ओ बेलासेनि नै थाम बिदि रिंगायाव जों ओंखाम जा फिनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय गोबांखौनो ओ हरनि समाव गु दाइन जि रिंगाफोराव ओंखाम जाहैफिननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो ओ आदा ओ से घन्टासो थानानै जोङो उन्दुनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि ओं बे बेफोरबायदि नोजोर होनानै जामुं जानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव औ
नोंगौ नोंथां ओं नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ जामुंफोरखौ जानाय जायो। ओ आरोबाव नोंथां औवा मेव
उम।
उ जायो उम।
बेबा माबोरै जानो
उम। जोङो ओ गिबि बेयावनो औवा। मेवाइ होनना बुङो बा औवा गोजा होनना बुङो बेखौ जोङो बर हारिनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय ओ दं हाबा जायै बा गथ गथाय। हाबा जानायनि उनावबो गथ गथाय देरथयै बेफोरबायदि सुबुंफोरा बेखौ दाननो मोना बेखौ फोथायनाय दं ओ बेखायनो जोङो बैसो जानाय बाजि दजि बेफोरबायदि बैसो जालांनाय सुबुंफोरखौ। ओ बोराय एबा बुरै सुबुंफोरखौसो दाननो होनाय जायो जोङो। बेनि उनाव बेखौ दानना लाबोनानै सायनाय जायो बेखौ जों जोंनि खान्थिजों सायो बेखौ सायनायनि उनाव जोङो फिसा फिसा हायो होननानै बे बेखौ खायफाया फोराननानै दोनो आरो फोराननायनि उनावनो सानसे साननै फोराननायनि उनावनो जायो खायफाया गोथाङैनो जायो खायफाया बेखौ आसार खालामनानै दोनो आसार खालामनानै दोनोबा बेखौ बोसोरसे गाहामाव लासै जाजायो। आरो बेखौ गोथाङै जायोब्ला अनदला खारै होनना बुङो जोंनि बर'नि मुंदांखा मैगं। नानै न'नि फिसिनाय दाउफोरजों जानाय जायो आरो। औ बे बेखिनियानो।
रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। दे बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां। दे।
गोजोन्थों।